हेल' हेलौ'
औ नोंथां।
औ नोंथां गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिम ओ जासिहरग्रोबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो नोंथांनिसिमबो।
औ दा अब्ला जों नोंथां ओ जोङो एसे जोंनि गोदोनि बर आथ बर आद जेनेबा ओनसोलनि मानसिफोरनि मैहुर खालामनायनि सायाव सावरायनोसै ना नोंथां एसे। औ औ। ओ मैहुर खालामनाय होनोबा नोंथां ओ आंनि जा मिथिनायाव ओ गोदो गोदाय समनिफायनो जोंनि सुबुं माहारिफ्रा माने हाग्रा ओनसोलनि जिब जुनार बायदिसिनाखौ ओ ओ मैहुर खालामनानै नखर खुंबोनाय बा नाय जिउ खुंबोनायखौ जों गोदोनि समाव गोदोनि सल बाथाफोरावबो जों नुबोनो मोन्दोंमोन नङा होमबा नोंथां।
ब्ला जोङो बिजाबफोराव फरायनो मोनो नङा होमबा नोंथां। गोदोनि समाव सुबुंफोरा ओ खामानि मावनानै बा आबाद मावनानै जिखुनु ओ खालामनानै माने ओ जानो रोङामोन नङा होमबा। नोंथां। ज बिदिनो हाग्रा बंग्रानि जिब जुनारफोरखौ ओ मैहुर खालामनानै जानायखौसो जों नुनो मोनोमोनना नोंथां। दा आथिखाल ओ समावबो जोङो माखासे हाग्रा ओनसोलनि मैहुर खालामनाय जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ- नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ जेरै ओ जोङो दा आथिखालनि बुंनो थांबा जों मै फोरनि मैहुर खालामो। ओमफ्राय औ। ओमफ्राय माखासे ओ माने बेसेन गोसा जुनारफोरखौ नोजोर होनानै आथिखालनि मुगानि सुबुंफोरा माने बेसेन गोसा जिबखौ नोजोर होनानै माने रांखान्थियारिनि थाखाय ओ दासिमबो जों मो माख खायसे सुबुंफोरखौ माने मैहुर खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां नङा होमबा? औ दा गोदो गामि ओनसो सोलाव जोङो गोदोनि समाव जों मैहुर खालामना जानाय जेनेबा जोङो ओ माइ आबादथिलियाव माइ हाखांनायनि उनाव जोङो दुब्लिबारियाव मा नागिरोमोन जों एन्जर नागिरनानै जायोमोन नङा होमबा नोंथां? दा बुं बुंनो थाङोबा दा गामि ओनसोलाव बयबो सुबुंफोरानो माने गोदोनि समाव एन्जरखौ नागिरखायोमोन नङा होमबा नोंथां बयहाबो बयनिबो बयनिबो न'खरावनो जों सेंग्रा लाइमोन गथ'सा हौवासाफोरखौ जोङो फान सानानै एन्जर ज' ज' हमलायनाय दाउ होलायनायखौ जों गोदोनिफ्राय नुबोदों नङा होमबा। दा गोदोनि बै मोनसे औ गोदोनि बै मोनसे जरा खुन्द'आव माने बेबायदि ओ दाउ हमनाय मैहुर हमनाय ओमफाय ओ हाग्रा बंग्रानि माखासे जिब जुनार नागिरनानै ओ ज' ज' लोगो लालायनानै माने हमनायाव माने खोब गोसो दंमोन बेखौ जों बै समाव नुबोदोंमोन आरो नोंथां। मानो होनबा गोदोनि समाव हाग्रा बंग्रायाबो ओ गोबां दंङमोन बिफां लाइफांफोराबो गोबां फां दंङमोन। दा बैफोर थानायनि थाखायनो माने गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा बेबायदिनो मैहुर खालामनानै माखासे गावसोरनि ओ जानो लुबैनाय आदारफोर जानो लुबैनाय जुनारफोरखौ नागिरनानै माने जानायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो नोंथां दा औ आथिखालाव ओ बैफोरो गोदोनि बायदि जों मैहुर खालामनायखौ ओ एसे खम नुनो मोनसै नोंथां औ औ दा नों आं नोंथांनियाव सोंथि खालामनो सानदों नोंथां। ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो गोदोनि समाव जिब जुनार बा हाग्रा ओनसोलनि ओ जिब जुनारफोरखौ माबा मैहुर खालामनानै जा जाबोनायखौ नु नोंथांङा नुबोदोंमोन नामा? गोदोनि समाव
जायो। मैहुर होननानै बुंङोब्ला माने जोंनि बर हारियाव गोदो गोदाय आबै आबौ मोननै समनिफ्रायनो माने ओ सोलिबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो।
नंगौ नंगौ थारैनो नोंथां।
बै समावहाय ओ जेरै जों बा जाग्रा फिथाइफोर एबा जाग्रा आदारफोर जेरै माइ आबाद बेफोरबायदि गोबां माने बैफोर जाग्रा आदारफोरखौ बै समाव माने बुथुमनानै जानो रोंङामोन माने बेनिखायनो जोंङो जोंनि बर' समाजाव मोनसे हुदाया थाबोदों जे ओ माखासे मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ फिथाइ सामथाइ
होम
ओ जिब जुनारखौनो बैफोर बुस्थुफोरखौ मैहुर खालामनानै जेरै मैहुर खालामनो थाखाय माखासे गोनांथि जानाय बेसाद एबा मुवाफोर आगजु फोर जेरै दिरुं फोरखौहाय जे बानायना
औ
बन फोरखौहाय जं बानायनाय माने बे बायदिनो अन्थाइ थांगोन ओ बेबायदिनो फाथ फाथो सेरनानै दिरुं बे दिरुंखौहाय फिनजुर बानायनाय ने बेफोरबायदि आगजुफोरजोंहाय माने बै समावहाय ओ गामिनि जा साफा सानै ज' लोगो नांज्लायना नैहाय माने ओ मैहुर खालामनो थांङोमोन आरो नोंथां। औ बेबाय बे बायदिनो माने मैहुर खालामनानै जे नाखि मोनबोनाय जिब जुनारफोर ओ बेयाव गोबां गोबां जिबफोरखौ नुनो मोनो नाथाय माने ओ जाय मोनबोगोन बिथांमोना नाथाय गोदोनि समावहाय ओ माखासे रांखावरि आरजिनो थाखाय माने मैहुर खालामनाय जायामोन आरो नोंथां। ओ ओ गावनि नखराव एबा गावनि उदै खौ सुफुंनो थाखायसो ओ बिथांमोना माने मैहुर खालामनायखौ नुयोमोन
नंगौ नोंथां औ।
बे बायदिनो मैहुर खालामनानै मोनबोनाय माखासे जुनारफोरखौ बा न'फोराव जाफैनानै जाफैयै लोंफैयै माने बेयाव मोनसे जों ओ माने जों बिजाबफोर एबा लेखाफोरनिफ्राय फरायनो मोनबोनाय बायदिब्ला नोंथां बै ए जाय जिब जुनारखौ मोनबोनानै न'खराव जमा जायोना बे समाव बेहाय माखासे सावरायनाय खोथाफोर
बै मैहुर खालामनायाव मा जादों माबायदि जुनादखौ हमा नै बैफोर बाथ्राफोरखौ ओ माखासे फाव फेसनफोरजों दिन्थिफुंलायनाय जायोमोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां
बैफोर मैहुर खालामनायनि गेजेरजोंनो जेरै ओ जोंनि बर'नि नायजाब। जेरै खिन्थिगाासै थुनफावथाय एबा द्रामाफोर ना। जायखौ दायो दाय- दानि थासारियाव सिनेमा होननानै बुंङोमोन। माने नै बैखौबो जोंनि बर' हारिनिफ्राय माने जोंनि बर' हारियाव बै मैहुर खालामनायनिफ्रायसो ओ जोंनि बे खिन्थिगासै थुनफावथायफोरा
सेबखां जा
जोनोम जाबोदों एबा सेबखां जाबोदों होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो आरो नोंथाङा औ नोंथां। आरो मैहुर खालामनाय होनोब्ला बेल' नङा जों ओ दासिमावबो माखासे
ओ गोबांखौनो मैहुर खालामनायखौ नुनो मोनबावो थेवबो माने दानि नोजोराव नायोब्ला एबा साननो गोनां जायोब्ला जोंनि माखा सासे इण्डिया गभनमेन्टनि प्रससन बायदियै आसाम गभमेन्टनि प्रसासन बायदियै जों माखासे बेसेन गोसा जिब जुनारफोरखौ महुर खालामनो मोनलिया दंफां दानफायनो मोनलिया माने नै बेफोरो ओ सरखारनि नोजोरजों माने उस सुबिदायाव थासै आरो माने
नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो
बेबायदिनो माने जों मैहुर खालामनाय होनोब्ला जेरै जों बै बुस्थुखौ मोनगोन होननानै थांथारा नोंथांा मा जिब जुनार मोनबोययो बेखौनो नो लानानै फैनोसै।
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ आरो बेजों लोगोसे मोनसे इन्ट्रेस्टिं खोथा आरोना नोंथां गामिफोराव जेनेबा जों न'फोरनिफ्राय ओंखारोब्ला एबा साइकेलजों हक एबा गारि मथरजों हक बबेबा न' सेरनि लामाफोराव बै नेवलायफोरा बारस'नानै होयोना नों
नंगौ नगौ नोंथां।
बै नेवलायफोरा जेब्ला बारस'नानै होयो ओ- बै समावहाय साइकेलफोरखौ दोनथ'नानै गारिफोरखौ दोन्थ'नानै बैनि एवलायखौ माने नोजोर होयो आरो नों
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ नोजोर होनानै बै नेवलाया बबेयाव हाबदों हाग्रिायाव हाबदोंना बबेबा बुथुमाव हाबदों जुदि माने गुदुङाव हाबोब्ला बै गुदुंखौ माखासे अन्थाइफोर नङाब्ला ओ हा नङाब्ला माबा मोनसे जाबोरफोरजों माथुनानै दोन होननानैहाय ओ- न'फोराव खदाल एबा सिखा माबा मोनसे जावग्रा बुस्थु लानानै थां-थांफिनो आरो नों थां स्लाय औ बेबायदिनो सासे एबा सानै लोगो नांनानैहाय सो- जावनानै बेबायदिनो लानानै फैनानै माखासे जोंनि बेसेन गोसा हाग्रानि मैगंफोर जायखौ बुङो अन्थाइ बाजाब ओ- नोरसिं बिलाइ नै बैफोरजों माने ओ एवनानै जाफैनायखौ नुयो आरो नोंथां बेबायदिनो माने बेफोरबायदिखौ जानाया। जोंनियाव ओ मैहुर खालामनानै जानाया बेफोरो माने फ्राय ओ जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि गामियाव सोलियो आरो नोंथां दासिम
औ नंगौ नंगौ नोंथां बे गामि ओनसोलाव दासिमबो एफा एनै जों सो सोलिनो ओ माने सोलिनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां जेनेबा जों दासिमबो आथिखाल बे जुगावबो जोङो एन्जर सानानै जानायखौ नुनो मोनो। माखासे औ माखासे सुबुंफोरखौ जोङो सेसा होनायखौबो जों नुनो मोनो। सम सम आरो माखासे औ माखासे आरो हाग्रा ओ- बंग्रानि दाउसिन दाउला। जेरै दाउगिरगुवा ओमफ्राय औ दाउब' ओमफ्राय हाग्रानि आरो गोबां रोखोमनि दाउ दं नङा होनोमबा नों थां माखासे बैफोर दाउखौ माने बिसोरो नागिरो आरो दासिम उम दासिमबो औ दा नों बिथांमोननि ओनसोलावबो बै जेनेबा गोदोनि समाव जे जों फान बानायनानै ओ एन्जर बेखौ सायोमोन नङा होनबा नोंथां बेफोरबादि फान बानायनाया नोंथांमोननि ओनसोलाव दासिमबो ओ खालामनायखौ जों नुनो मोनो नामा नोंथां?
ओ- बुंनो थाङोब्ला दासिमबो जोंनि साखाथि फाखाथि जायगा लायै जायगा दासिमबो दङ नाथाय जोंनि। ओ अन नि जे जायगा थाराव माने माने दुब्लि दुब्लि फोथार खम जाबाय नालाय नों थां जोंनिथिं माइ गायनायानो ओ बुहुत खम जालांबाय आरो नों थां गासैावबो ओ- सोरनावबा गय बागान सोरनावबा ओ- फखवा बागान नैबेफोरबायदि फ्राय नुजोबनायखाय माने जोंनि गामियावहाय बैफोरबायदि फाम सानायखौ
औ नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो नों बिथाङा मैहुर खालामनायनि सायाव जा बिबुंथि जा बुंथिलांबाय ओ बेफोर नंगौ औ गोदोनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों नङा होमबा नोंथां दा ओ जोंहा समाबो। जानानै फैबाय माथो नोंथां दा उनाव आरो फिन सावरायफैलायनोसै नङा होमबा नों
जागोन।
दे नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय एसे सम होनायनि थाखाय। औ औ दे उम।